हेलौ नोंथांनि आवसखौ जेबोखौनो खोनायासै माथो? हेलौ नोंथां
नोंथां?
औ
नोंथाङा मा खालामगासिनो दासान्दि?
उ
नोंथांनि आवजखौ मोजां खोनानाय जायाखैमोन। मोजाङै लानो हागौमोन नोंथाङा।
दा नै दैज्लांआव‌ दैनि सायाव मोनसे दुरुं दं आरो बे दुरुङाव दङ।
माने नोंथाङा एसे मोजां रालायलाय एसे गोसायै। मोजां खोनानो मोनाखै खोनादों एसे गोसा रायलायबावनांगोन खोमा नोंदों बेराद लासैयै फैदों आवाजआ।
ए
दासो मोजां जादों नोंथांनि आवाजा।
थाङालाय अबावथांदों‌‌?
नोंथाङा नै आङो नोंथां मोनसे जिरायग्रा गथथा दं। बेयाव जिरायना दं थाइजौ गेरेमसासा फांसे दं बेनि सिङाव नै बिराद फिथाइफोर दं थाइजौ। नोंथाङा जानोबा फैनो हागौमोन।
औ थांनायाथ' र' दाहाय बेलासिसिमफ्राव थांजागोन दा नोंथां?
जाग्रायानो गैया नालाय बिफांनिफ्राय गोलै गोलै नै सेस बोरमाफोरासो जालाजोब्बाय नोंथां।
उ नोंथां आंबो नै आमलाइ थाइजौनि गाहायावनो दं आंबो खाथियावनो बिफां लाइफां दंजोबो।
जाग्रायानो गैयाना बांद्राय नै बोरमायासो जासो गारदों जिनो।
नोंथाङाबो जानो हागोन।
आं जायै जायै आंगायबाय नोंथां।
औ नोंथां जानायाथ' आंगायखानांगौ ना।
औ आंगायथ'नाय मोनबाय जायै जायै।
उम नोंथाङा दाख्लै बहाबा थांनायाव मा मा जाबो-जाबोखो?
गैया मा जाबोनो एसे